हेल'।
अ हेल'।
हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दायो फ्रियाव दं नामा?
औ नंगौ नोंथां आं फ्रियाव दं।
अ बिदिब्ला नोंथांजों ओ जिउ राहा दानायनि बागै एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
ओ सावरायजागोन नोंथां जेबो उसुबिदा गैया।
अ बिदिब्ला नोंथाङा बिनि बागै एसे फोरमायना होदो नामा।
औ थारैनो नोंथां ओ नोंथाङा जि दिनैनि आयदायाव सो सावरायनो सानदों जिउ राहा दानायनि सायाव नङा होमबा नोंथां? ओ थारैनो आथिखालाव ओ गावनि जिउ राहा दानायाव ओ माखासे सुबुंफ्रा मा खालामो ओ गावनि जिउ राहा दानो थाखाय माखासे ओ सोरखारि साख्रि बा माखासे ओ सरखारारनि जब नायागिरो नङा होमबा नोंथां? नाथाय बेजों लोगोसे माखासे खाय फाफ्रा खायफा मानसि सुबुंफ्रा मा खालामो ओ ओ साख्रिनि अनगायैबो मा खालामो बेफार फालांगिजों लोगोसे से आबादजों गावनि जिउ राहा दानायनि सोमोन्दै ओ सानलाङो नङा होमबा? दा माखासे ओ गावनि जिउ राहा दानायाव साख्रि लाथारनांगौ बे माखासे इम्परटेन्ट होननानै आं साना। माखासे गावनि जिउ राहा दालांनायाव थाखाय मा खासे बेफार फालांगि गोबां दं बेफार फालांगि आजिखालि नों बुंनो थाङोब्ला मैगं थाइगंनि लानानै गोबां गिदिर ओ गिदिर गिदिर बिजनेस मावनो हायो नोंथां। फालांगि ओ बेजों लोगोसे नोङो आबादजोंबो सोनार हायो गावनि जिउ राहा द लामा दानायाव ओ आबाद होनना बुङोब्ला जोङो ओ माइ आबादल' नङा बेजों मैगं थाइगं आबाद मावनानैबो जोो गावनि जिउ राहाखौ दालांनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
दा नों ओ बेनो आंनि साननायावहाय ओइ जिउ राहा लामा दानायावहाय। नोंथाङा बिनि सायाव फंनैसो आरो इसे फोरमायगोन नामा नोंथां।
औ औ नोंथां।
बिदिनो जोंनि जिउ राहा दानायाथ' जोङो आंबो हायो इम्परटेन्ट होननानै इम्परटेन्ट होननानै साना गावनि गाव गावनिखौ गोनांथार होननानैबाबो। ओमफायो। जोंबोथ' बिदिनो जिउ राहा दानो थाखाय जोङो गाव गावनि राहा दानो थाखाय जोङो फरायना लाग्रोनांगोन आरो गोबां साननो हनो नांगोन आरो खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ ओमफायहायो जोङो
जिउ राहा गाव गावनि जिउ राहा दानो थाखायथ' साननो हनो नांगोन आरो जोङो
नंगौ।
औ औ ओमफ्राय हायो जोङो जिउ राहा दानो थाखाय हायो जोङो गाव गाव खौनो सानग्रोना लानानै फ-फरायनांगोन। फरायनांगोन लिर नांगोन ओमफायहायो जोङो
थारैनो औ नोंथाङा जा बुंदों ओ मानो होनबा आथिखालावहाय ओ आथिखालनि ओ डिजिटेल मुगायावहाय आं गावखौनो नङा होमब्ला जिउ राहा लाना लामा दानायावहाय एसे एनै लेखा फरा गैयाब्ला जोङो माखासे ओइ सानजाबफारि बा साननाय दाजाब दानख' जोङो एसे ओइ जोंहा असुबिदा जायो जायनि थाखाय जोङो बेफोर बे मावोब्लाबो जोंहा मा खालामनो हायो ओइ माखासे गावनि दाजाब दांख'फ्रा जुदि क्लियार जायाबा बा जों दाजाब दानख' खालामनो हायाब्ला जोंनि बेफार फालांगि जों मावनो हाया नङा होमबा नाथाय जों माखासे फरायनानै ओ माखासे बेखौ सोलोंगोनांगोन बेफार फालांगि मावनोबो सोलोंथाइखौ नांगोन नाङा नङा बेजों लोगोसे से जोङो ओइ आथिखालावथ' जिउ राहा लामा दानायावथ' गोबां मानसिखौ गोबां ओइ आयदानि सायाव जोङो गावनि जिउ राहा लामा दानायखौ नुदों गोबां बां मानसिया सोरबा बायदिया मा खालामो बेफार फालांगि मावदों सोरबा बारिया माने गावनि गारिखौ सालायनानै सोरबा बायदिया साख्रि जब सरखारि साख्रि मावनानै गावनि बेफार फालांगि मावदों नङा होमबा नोंथां
औ
बिदिनो ओइ थारैनो गावनि जिउ राहा लामा दानायावथ' आं बेफोरखौनो बांसिन इम्परटेन्ट होननानै सानगोन आरो नोंथाङा माखासे बिनि अनगायै गुबुन ओ राहाफोर जिउ राहा लामा दानायाव दं होननानै सानो नामा
साननायाथ' सानो नोंथां
औ खोनादोंना?
हेलौ
औ खोनादों ना?
हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां हेलौ औ खोनादों
औ औ नोंथाङा आरो बिनि बागै एसे फोरमायना होबावनो हागोन नामा नोंथां?
हेल'
थारै औ खोनादों नोंथां।
औ
ओ नोंथाङा माबाफोर सोंदोंमोन नामा एसे फोरमायफिनबावगोन नामा आं एसे खोना खोनादिया नोंथांनि खोथाखौ
अ माने नोंथांनाव सोंदोंमोन आङो हायो माने बिनिनो एसे इम्परटेन्ट खोथाफोर माने बिनि बागैफोर एसे फोरमायना होबावनो हागोन नामा?
औ नंगौ ओइ थारैनो ओइ आथिखालाव माखासे ओ जायबायदि सुबुं दं ओइ गावनि जिउ राहा लामा दानायाव माखासे गाज्रि लामाजोंबो गावनि जिउ राहा लामाखौ दालांदों दालांनायखौ जों नुदों नङा होमबा नोंथां? जेरै बेफार फालांगिफ्राव ओइ बेफार फालांगिखौनो होन ओइ गावनि आबाद खायदाफोरखौनो होन माने गोबां ओइ गाज्रि लामाजों गावनि जिउखौ दानाय बायदिखौबो जों नुदों ओ माखासे बेफार फालांगिफ्राावथ' आथिखालाव गोबां गाज्रि निसा बुस्थु जेरै जौ नङा होमबा ड्राग्स आथिखालाव। ओ ओमफाय गान्जा बेफोर बेफार फालांगि खालामनानै गुबुनफ्रा माने औ गावनि जिउखौ थारैनो नोंथाङा खोनादों ना?
हेल' नोंथां?
औ खोनादोना खोनाखै?
हेल' हेल' नोंथां?
हेल'
औ औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा आंनि खोथाखौ खोनादोंना?
ओं ओं फोर नोंथाङा फोरमायफिनना होग होनो हागोन नामा?
ओ थारैनो ओइ आं बुंनाया ओइ माखासे मानसिफोरा मा गावनि जिउ राहा लामा दानायखौ माखासे गाज्रि लामाजों ओइ गावनि जिउखौ दालांगासिनो नङा होमबा। आं बेखौ बुंदोंमोन माने नोंथांनि सिङाव।
अ अ।
ओं गोबां ओ गाज्रि लामा जेरै गाज्रि लामा माने बेफार फालांगि मावनानै माखासे मानसिफ्रा मा समाजखौबो गुबुंले खालामनायजों लोगोसे गावनि जिउ राहा लामाखौबो दालांनायखौ जों नुदों। नाथाय बैफोरखौ आं साबजाथाव होननानै साना नोंथां ओ दिनैनि दिनाव गोबां ओज ओज जौनि बेफार बे द्राग्स ओ गान्जा बैफोरखौबो जों मावनाय नुदों नङा होमबा?
औ।
नाथाय बोथोरखौ मावनानै मा होननानै सानगोन जोङो जिउनि राहायाव माने सानसे साननैनि थाखाय गोजोननायल' नोङो गावनि जिउआव मोननो हागोन नाथाय उनावहाय गाव गावनो बिनि थाखाय जेंनाजों जुजिनांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
लोगोसे आबादारिफोरखौबो जों बुंनो हागोन ओ आबादारिफ्राबो माखासे गोबां आथिखालाव मा ओइ बिजनेस बा आबादजों जिउ खुंलांग्रा मानसिफोरखौबो मा गाज्रि लामाजों माखासे मुलि ओ रासायनारि बायदि गोबां मेडिसिन बाहायनानै बा गाज्रि मैगं थाइगं ओ दिनै मैगं थाइगंखौ गाज्रि खालामनानै बिसोरो फाननायखौ जों नुनो मोन्दों नङा होमबा नोंथां खोनादों नोंथाङा हेलौ औ बेखौनो सानदों आङो नोंथां। आंनि नोजोराव ओ नोंथांमोननि नोंथांमोननिथिंजाय ओ बेफार फालांगिखौ गावनि जिउ राहा लामा दानायाव माखासेखौ ओ माबायदि नोंथाङा नुदों जेनेब्ला?
हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों ना खोनायाखै नोंथाङालाय
ओम नोंथाङा मा बुंदों इखौ खनसे फोरमायथिना होनो हाबावगोन ना
औ नोंथांमोननिथिं ओ गाव गावनि जिउ राहा लामा दानायखौ मा मा बिथिं मा बिथिङाव बांसिनहाय ओइ माबायदियै गावनि जिउखौ दानाय नुदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना? नोंसोरनि ओनसोलाव नोंसोरनि जायगा ओनसोलाव
जोंनि जायगा ओनसोलाव
औ
जोंनि जायगा ओनसोलाव बेबायदिनो जिउ राहा दानाया गाव गावनि जिउ राहा दानाया हायो बिदिनो बेफार फालांगिजोंनो सोलिलांनाय आरो इदिनो खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथाङा बुं दे
औ ओमफायो हायो जोङो बिदिनो मैगं थाइगं फाननानै गाव गावनि जिउ राहा दानायखौ नुनो मोन्दों आरो बिदिनो गाज्रि खामानियावहायो थांनांनाय नुनो मोनदों आमफाय इदिनो फरायनाय लिरनायफ्रावबो खम जालांनाय नुनो मोनदों
नंगौ
औ औ
आरो
आरो इदिनो खायफा खायफा मानसिफ्रा हायो इदिनो गाव गावनि गोसो बायदि सोलिलांनो हमदों आरो गाव गावनि जिउ राहा दानो थाखायथ' गाव गावनि गोसोनि खोथासो बेफोरथ' साननो नांगौ आरो ना
ओ थारैनो अब्ला नोंथांजों ओ सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दिनैनि सावरायनायखौ बेसेबांवनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ औ नोंथां